हेल' नोंथां
औ
खोनादोंना?
खोनादों खोनादों
औ मा खालामदों दालाय?
खालामनाया आङो दायो गरम नालाय ओमफ्राय ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ बिदिब्ला फ्रि नामा हबा नोंथाङा दा?
औ फ्रियाव दङ दायो।
औ बिदिब्ला जोंहा बेे बैसागु बोथोरनि कालसारनि मा मा बोरै बोरैहाय माबा लांखो बिनि सोमोन्दै रायज्लायनो जोंहा बैसागु बोथोरा बोरै बोरै बारग'लांखो
अ जागोन नोंथां जागोन रायज्लायजागोन
औ
ओमबा बैसागुनि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै होनबा ना
औ
होमबा आंबो गासिबो नेम निथिफ्रानो बेलेग बेलेग जायो जेनेबा मानिलायनाय सानलायनाय हलायनाय बेफोरो एसे एसेबाबो बेलेग जायो ओमफ्राय गाव गाबागाव माबायदि न'खराव माबायदि सोलियो बेफोरखो आं बुंनानै लानोसै नोंबो नोंसिनि न'खरावहाय फास बैसागुनिफ्राय माबायदि नियम निथि दङ बेफोरखो नोंबो दाहाय उनाव बुंनानै लानांगोन आं दा होनबा जोंनि न'खराव सोलिनाय नेमफोरखो आं बुंनानै लानोसै आरो ए पास सैथ्र' मासनि जोब था संक्रान्तिनि जोब सैथ्र मासनि जोबथा दिनावहाय मोसौ थुखैनाय नियम दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोखानाय जों आबै आबौमोनहानो बे नेमफोरखौ खोनथा खोन्थालां खानाय फोरोंलांखानाय ओंखायनो बे नेमखौ जों दाबो बावनो हाया । आरो मानिलांबाय थागोन । उननि गासैबो उन्दै उन्दै माबा उम बयबो सोलोंनानै लाथों ओंखायनो जों बे नेमखौ मानिबोबाय थानांगौ जायो । बेयावहाय जोंना मोनसे मोसौ थुखैनाय नियम दङ । बे मोसौ थुखैनाय नियमावहाय जोंहा न'खराव ओरै मानियो मा माने फुं समावनो सिखारबाय सिखारनानै गासैबो न' बां साफा सु साब सिखोन खालामजोब्बाय खालामनानै ओमफ्रायहाय मोसौखौबो बो जों बे दिनाव ओइदिनखालि ओ मोजाङैनो दुगैयै लोबै ओरै माखासे बुथुमखानाय मोखोना बिबार ओरै बाब्रि खब ओरै रायदों रायदों बिलाइ ओमफ्रायो बेफोर खौ जोङो मोसौ गलियावहाय थुनानै दोनो । मोसौखौ साब सिखोन थुखैनानै आरो लाव फिथाइ फान्थाव फिथाइ हालदै थाइखा इफोरनि ओ माला बानायनाय जायो । आरामसे मोसौखौ थुखैनानै ओ बे मालाखौहाय गानहोयो । आरो सिगांनि फुराना दिरुंफोर दङबा बे दुरुंफोरखो गारनानै दुरुं गोदान लगायजोबो बेनिफ्राय ओरै सौराय देनाय सौरायजों सारै सारै फोथारावहाय ओ होलांनाय जायो आरो । ओमफ्राय ओम । बे होलांनायावबो आरो नियम दं बावो मेथाइ दंबावो आरो । बे मेथाइखो औ बे मेथाइखौ खनैखनै हाय फोथारावहाय मोसौखो लांनानै ओ खाहैनाय जायो आरो आरो ओ बे मोसौनि दिना थांबाय आरो गोदान बोसोर एक थारिगआवहाय जों गासैबो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओरै न'खरनि गिदिर गोलाव फोरखो जों माखासे गाननाय जोमनाय होनानै बेफोरफोरखो ओ उन्दैया जेब्लायबो गिदिर खौ खुलुमनाय मानिनाय नेम दङ । बेखौ जोङो मानियो सिगांआवनो आरो बिनिफ्राय ओरै गामिनि गाहाय मानिजाथाव फुजिजाथाव बेफोरखोबो जोङो आर'नाइ फालि होनानै मान खालामो आरो ओरै ओ खाथि खालानि जोंनिफ्राय गिदिर गिदिर जानाय मानसिफोरखोबो जोङो खुलुमनानै जों बे एक थारिखआवहाय बोर लाजोबो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहायसो जोङो माखासे गामियाव रंजानाय रंजानायजों लोगोसे बिदिनो जमा जमा लोगो जालायनानै ओ गोदान बोसोरनि मुङै जोंहा रंजानाय नियमफोर दङ जों बेफोरफोरखोहाय मानियो आरो ओमफ्राय बि बिदिनो ओ बयबो जमा लोगो जालायनानै खौसेथिनि थाखाय खौसेथिया थाबाय थाथों अनज्लायनानै बेफोरबायदिनो सोलिलांनो हाथों होननानै जों गामिनि गासैबो लोगो जालायनानै ज' ज' रंजानाय बाजानाय जों बेफोरफोरखो मानिलांगासिनो आरो जों सिगांनिफ्रायनो आरो ओ उनावबो जों इफोर नियमफोरखो गारनाय नङा मानिलांबाय थागोन आरो जोंनि गामियावहाय ओ बहुद मोजां होननानै बुंजायो माने लोंनाय जानायजों दिन थाङा जोंनि बैसागु बोथोरा गासैबो साब सिखोन ओ मिनि खुसि रंजा बाजा नांज्लायनाय गैया हमज्लायनाय गैया बेफोरबायदिनो जों ओ बिदिनो जों गामि गामिनि बयबो रायजो राजाफोरा बेफोरबायदिनो सोरखिलांनो हायो आरो जोंनि बैसागु बोथोराव
औ बिदिबारा जोबोद मोजां नोंथां
औ बेफोरो समखौ बहुद मोजां मोनो जोङो ओमफफ्राय नोंथांनिफ्रायबो आं एसे खोनासंनोसै नोंथांमोननि गामियावहाय माबायदि नियमफोर दङ अननानै नोंथाङाबो एसे बुंहरदो आंनिसिम
औ फोरमायनानै होदो दे नोंथां
अ
जोंनाबो ओ संक्रान्तियावहाय फार्स्टावहाय बिदिनो मोसौ थुखैनाय नेम दं आरो बिदिनो मोसौ थुखैनानै आरो अखा नाङैहाय एक थारिखावहाय जोंनाबो उन्दैखौ मान बानाय आरो ना बोर होनाय ओमफ्राय उन्दैया गेदेरखौहाय सनमान लानाय खुलुमनाय आरो नखरनि गासैखौबो बिदिनो मान लालाय लालायजोबो आरो बयबो जोंनाबो
ए।
ओमफाय बेनि उनाव दुइ थारिख जायोबा जोंना ज ज' गामियै सेंग्रा सिख्ला बयबो। बोराइ बुरि गासिबो गामियावहाय रंजायो आरो। बिनि न बिनि न बिनि न आरो रंजानानै बिदिनो सोरबा बायदिफ्रा सोरबा बायदिफ्रा बिदिनो रंजानायनि इन्टारेस्टजोंनो सोरबा बायदिफ्रा बिदिनो दानफोर हरो अननानै एसे बुरजा बुरजा ओम। बिदिनो मोजाङै मोजां थाङो आरो बैसागु बोथोराव जोंना नोंथां।
अ।
नाय गैया खमलायनाय गैया गाननाय जोमनायफ्राबो गोमो गोमो। गस्ला गोजा द'ख'ना गोमो। आरो ओरैजाय हौवाफोरनाबो गामसा गोथां खारैहाय बिबायदि लानानै ज' ज' ओंखारो आरो खाम जथा सिफुं लानानैहाय। गामियाव
अ।
ओम। बिदिनो बोसोर बोसोर बैसागु बोथोरखौ बारग'लांहोयो।
औ मोजाङानो नोंथां बिदिबा
औ। नोंथांनिया नोंसिनि गामिनियाबो जोबोद मोजां नोंथांनि खोनन्थानायखौ जोबोद मोजां मोनो। दा।
ओ
बेबायदिनो सोलिलांनांगौ खौसेथि जानानै। औ। उ
अ नोंथां बिदिबा दिनै दोनथ'नोसै। माबलाबा लोगो हमफिननांसिगोन।
औ।
दे औ।